हेल' ।
औ हेल' । औ खोनादों ।
अ खुलुमबाय नोंथांखौ । ओ दिनै जोङो ओ आखाइजों हेबनाय आइजें आयलानि सायाव बे आयदानि सायाव रायज्लायनो लादों । आ आखाइजों हेबनाय आइजें आइला बुङोब्ला जों गोबां नुनो मोनो । जेरै जेखा खाय खबाय दाला सान्द्रै । खादा आरो औवाजोंल नङा नाथाय रेनदोंजोंबो हेबो आरो बेबायदिनो दाला सान्द्रिबो नुनो मोनदों बे आखाइजों हेबनाय आइजें आयलाखौ जोंनि गोसो गोदोनि आजै आजौमोना हेबबोनाय दाबो ओ गामि गंखनाव नुनो मोनो बेबायदि । बिदिनो बोराय बुरैफोराहाय आखाइजों हेबो आखाइजों हेबनाय गिसिब खादा दाला सानद्रै जेखाइ खबायाइ बिदि हेबनायखौ नुबोदों आरो बे आखाइजों हेबनाय आयजें आइजें आइलाफोरा गोबां खामानियावनो बाहायजायो । जेरैथ' मिथि सानद्रिया माइरं जावनाय माइ माइरं सालिनायफोराव बाहायनाय जायो आरो नुनो मोनो सान्देंगा सान्देंगाखौ जेब्लानो माइ नायो अब्ला माइखोहाय मोजाङै सालिनानै एक्सट्रा खालामनाय जायो नाथाय दायो नुनो मोनो ज ए सानदेंगायाव गोबां मानसिफोरा दायो बेबायदिनो ओ बे बेदर फोरबो फोरफोरानो नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन? गोन ना?
औ हागोन। ओ जोङो बे औवानि बानायनाय आइजें-आइलानि बागै जोङो मोनथिना लानाया गोब गोबाङैनो गोनांथार होननानै आं सानो मानो होनबा बे औवानि आइजें-आइलाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजौ-आजैमोना ओ बानायबोगासिनो बा गोदोनिफ्रायनो बानायबोदों आरो जोंनि ओ बांसिन बर' हारिया औवानि सायावनो बांसिनै सोनारो मानो होनोब्ला जों नुनो मोनो औवाजों जोंना गोबां बायदिसिना बानायनानै जोंनि बर' हारिया न'खर संबोनाय मानो होनोबा औवा गैयाब्ला जोंनि बर' नखरफोरा गोदो-गोदाय थावरिनो हायामोन मानो होनोब्ला औवाजोंनो जोङो न'नि खुन्था न'नि बेरा होनाय जायोमोन लोगोसे औवाजोंनो ओ थेवल जिरनानै बेजों खानाय जायोमोन दिरुं बाहा दिरुं हिसाबैबो बाहायनाय जायोमोन लोगोसे जोङो ओ जोनोमनिफ्राय थैनायसिमै जोङो औवाखौ बांसिन बाहायनाय नुयो। जेरै जोङो जोनोम जानायावबो गोदो-गोदाय गथ' गोरलै जाबोला बे औवानि थेवोल बायदि बानायनानै बेनि गथ'नि उथुमैखौ हास'नाय नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे जोङो थो थैनायावबो औवाजोंनो जोङो बाननायखौ नुनो मोनो बा दारहा होना बाननायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो औवाजोंनो बाख्रि बानायनानै माइ दोननाय आरो लोगोसे ओ माइ दोननो थाखाय धुलि बायदि बानायनाय आरो नोंथाङा बुंखाबाय जि सान्द्रि संग्राय बायदिसिनाखौ बानायनाय जायोमोन होननानै बेजोंनो जोंनि हारिया गोबां हेफाजाब मोनोमोन औवानि ओ औवाखौहाय बायदिसिना आइजें-आइला बानायनानै गावनि संसार जानायावहाय बाहायनानै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां होननाय खोथाया सैथो। ओ बर'फोरा बे बेबायदिनो गोदोनिफ्राय औवाजों हेबबोनाय आइजें-आइलाफोरदोंनो बेबायदिनो जिउ खुंबोदों ओ नोंथां बुंनाय बादिनो ओ गोदो गोदायथ' बेबायदि फाखा खुन्था फोरबो गैयामोन बर' ल नङा नाथाय गुबुन गुबुनाबो बेबायदि औवाजोंनो बेबायदि खुन्था ससफोर बानायनानै बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दं न'खर बेंबोगासिनो दं। आरो नुनो मोनो दायो ओ निखावरि बेबायदि सुबुंफोरनाव जायनियाव बेबायदि आखाइजों हेब नायनि बे ओ माबा ओ आखाइजों हेबनायनि बे गोहोआ दङ। सोलोंथाइआ दङ रोंगौ। खुथिया दङ। बेयो बेजोंहाय बिथांमोना बेबायदिनो आखाइजों हेबनाय ओ बुस्थुफोर जिनिसफोर बानायनानै हाथायफोरावहाय जोङो फाननाय खौ नुनानै नुनो मोनो बिसोर बेबायदि फाननानै ज जि एसे एनै रां थाखा-फैसा बेबायदि खामायो बेजोंनो बिसोर न'खर बेङो। बेफोरखौ आं नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो सो सोलिबोबाय थानाय नाथाय दानि दानि मुगायाव ओ जोंनि बे बर' हारिया जेरै सिगाङाव बेबायदि हेबलु हेबला खालामनानै हाथाय बाजाराव फानोमोन बेबायदिया एसे खम जालांदों दायो जोङो हाथायफोराव थाङोब्ला नुनो मोनो जे गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो गुबुन हारिनि मानसि फोरासो बेबायदि जेखाइ खबाइ दाला सान्द्रिखौ हाथाइफोराव फाननाय नुदों जे जे जिनिसफोरा जे बुस्थुफोरा जोंनि बर' नि आंगो बरनिफ्राय जाबोनाय बि खौहाय गुबुन धोरोम ओ गुबुन धोरोमथ नङा गुबुन ओ हारिनि सुबुंफोरखौहाय बेबायदि फान-फानबोनाय नुदों आरो ना । आरो बेनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराबो बि सोरनिफ्रायनो बायनानै बेफोरखौ बाहायनायफोरखौ नुनो मोनदों । दायो आ आरोबाव बेबायदिनो नुबावदों ओ सिगाङावहाय आ बेबायदिनो आखाइजों बानायनाय मुराफोर बानायनाय जायोमोन दंफांजों बेबायदिनो सियारफोर बानायनाय जायोमोन बियो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजांमोन आरोना । ओ जेरै जोङो दं फांजों बानायनाय सियारफोराव जबाथाय जोंना आइ थिङा आखाइ बुनाय जायामोन बोख्रबामोन मोजाङै थायोमोन गोग्गो थायोमोन नाथाय दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो प्लासटिकनि प्लासटिक जों बानायोनाय बेबायदिनो सेयारफोर नुबोदों बेफोराव जिरायबाथाय जोंनि देहाया एसे ओ लोरबां जालाङो ओ आथिं आखाइफोरा बुनो हमो बोख्रबनो हमो । बेखायनो आं सानो गोदोनि नि जे मुरा दंफांजों बानायनाय सेर बेफोराव जबोब्लाथाय ओ एसे बैस सो जानायफोरनि देहायाबो गोग्गो थायो आरो बिथांमोना जुदि बेबायदि दंफांजों बानायनाय सियार बा मुराफोराव जबोयोबा बिसोरनि बे आथिं बुनायफोराबो गायो होननानै आङो खोनानो मोनो आरो ओ खोथाया नंगौबो बेफोराव जिरायबाथाय आथिं आखाइफोरा गोग्गो थायो नाथाय प्लास्टिकनि सियारफोराव जिरायबाथाय जोंनि ओ मा होनगोन आथिंफोरा बुख्रबनो हमो आरो आं गोसानो हम गोस्राया माने ओ नोंथाङा बिनि सायाव माबा फोर बुंबावनो हास्थायोना?
औ नंगौ थारैनो नों थाङा गोबां मोनथि नो मोनथिथावना बाथ्रा खौ बुंदों मानो होनबा जोङो मिथिखायो गासैबो ओ गोदोनि बाहायनाय जिराद आरो दानि बाहायनाय जिरादफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोनो दायो जोङो बि गियानारि दाजेमफोरनि बांसिन गोहोमाव गोग्लैनानै बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनाव जोङो नेचारेल जेरै मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगानिफ्राय जोङो बानायनाय बायदिसिनाजोंहाय ओ बायदिसिनाखौ बाहायनानै जोङो जेबायदि हेलदि गोग्गो देहा ला खिनो हायोमोन दानिया बेबायदि लाखिनो हाला होननानै आंबो मोनथि ओ बुंनो सानो मानो होनोबा बे बाथ्राया थारैनो जोङो बेखौहाय ओ जोङो हमनो हमनानै लानांगोन बा हमनो हानांगोन मानो होनबा बेफोरनि थाखायनो दानिया गोबां बेमार आजार गोलैनाय खौबो नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां बुंनाया।
आरो गोदो गोदाय जोङो नोंथाङा बुंबोखाबाय गोदो गोदाय जोंनि बर हारिया गोबां बेफोरबायदि हेबोमोन बा ओ हेबनानै जोङो बाहायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरबायदि हेबला बा आखाइजों बानायला होननानै जोङो नुनो मोनो‌।मानो होनबा ओ गोबाङानो गावबा गाव नि लामायाव खारो लोगोसे आरो समनि आंखाल बेफोरबायदिनि थाखायबो माखासे जोंनि ओ आखाइजों बानायनाय आग जुफोरा गोमालांनो हमदों लोगोसे गावबा गाव ओ जिउआवहाय ग-गासैबो ओ बेस्थ जाजोब्बाय बेफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखायबो जोङो बेफोरनि बानायनायनि आंखालखौ जोङो नुनो मोनो होननानै ओ हमना लानो हायो। लोगोसे जोङो दानि जुगनि गथफोरा ओ जेखाइ खबाइ होनबा माबायदिया जे खाय माबायदिया खबबाय बेफोरखौनो बांसिनना मिथिनो हाला नङा होमबा। आरो औ ना गुरनाया माबायदिमोन बे फोरखौबो गथफोरा मोनथिनो मिथिनो मोनला बा मिथिला ओ बायदिसिना आइजें आइला जेरै ओम खखा सेन बेफोरखौबो बिसोरो सिनायनाय नंला मानो होनबा बानायैजों लोगोसे बेफोरखौ बाहायनायाबो गोमालांदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया नंगौ ओ थारैनो नोंथाङा सैथो खोथाखौ बुंदों आंबो बेबायदि नुबोदों आरोना दानि मुगानि गथफोरा ओ बेफोर बुस्थुखौनो सिनायनो थांला फख्रि होनोब्लाब्ला बेखौनो थिला‌ गोदो गो दाय बाहाय गोदो गोदाय उवाज जों बानायनाय बाहायबोनाय बेखौनो मिथिला आरो मुख्रा जेखौ मोसौनो होयो मुख्रा बानायनानै बे खौबो दानि गथफोरा मिथिनो थांला मानोना बेफोर जिनिसफोरखौ दाना गोबां बाहायनायबो जाला आरो दायो नुनो मोनो गामि गंफोनावबो ओ मानसिफोरनावबो बेफोर जिनिसफोरा गैबांला थाबांला बेनिखायनो आं सा सानो दानि मुगानि गथफोराबो बेनिखायनो मिथिनो थाङा होननानै। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गोदो आजै आजौनिफ्राय जेसेखिनि हायो बे रोंगौथिखौ जोङो आ सोलोंनानै लान नाय मोनब्ला मोजां मोन होननानै मानोना ओ लासै लासै जोंनि बे रोंगौथियाहाय गोमालांनो हमदों। आ बेनि जाहोना जादों ओ आं सानो ओ जायफोरा माने सोलोंनो गोसो रोंगौथिफोरखौहाय बिसोरनि गोदो गोदाय जोंनि आबै आजै आजौ आबै आबौ मोननिफ्राय इसोरो सोलोंना लायियाव आरो गोबां बेबायदिनो गोमाबो गोमाबोगासिनो जोंनि बरनि बे रोंगौथिफोराहाय बेखायनो आं सानो बेबायदि रोंगौथिखौ गुबुननिफ्रायसो सोर जि सोरो माने रोङो जाया माने मोजां केे बे गुना दोङो बिसोरनिफ्राय जुदि जों रोंगौथिखौहाय सोलोंना लायोब्ला जोंनि इयुननि थाखायबो मोजां। जागोन होननानै आं सानो आरोना।
औ नंगौ थारैनो जोङो सोलोंसे सोलोंनानै जोङो बेखौहाय बिजाबाव बा लिरनाय महराव जोङो होनो नाजानांगोन मानो होनबा बेफोरखौ जोङो नायनानै बिनि आदब खायदा बानायनायनि आदब खायदाखौ जोङो गोबाङैनो मोजाङै सोलोंना लानो हागोन उननि समफोरावहाय। ओ आरो लोगोसे जोङो जोंनि उन्दै गथफोर बा इयुन जोलैफोरनो जोङो बेफोरखौनो बिजाबनिफ्राय फरायनानै बिसोरनो मिथिहोनो हानायखौ आङो सानो।
औ नोंथां बुंनाया नोंगौ थारैनो सैथो खोथा ओ नोंथां बुंनाय बादिनो बेबायदिनो खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आंबो सानो। ओ दिनैनि बे आखायजों हेबनाय आइजें आइलानि सायाव सावरायनानै नों थांजों जोबोद गो जोननाय मोनबाय। ओ इउनावबो बिबाय दिनो मोजां मोजां खोथा फोसावलायनो मोनगोन होननानै नोंथांनि सायाव आसा थाबाय। ओ आं बेसे खिनिखौनो बुंनानै दोनथनोसै गोजोन्थों।